खोनांदोंना नोंथां। हा।
औ खोनादों।
अ मानि बागै सावरायगोन।
उम। दे बिदिब्ला जोंनाव मुगाया सो सोलायबाय बिनि। ट्रफिखौ लानानै।
औ नंगौ मुगायाथ'। सोलायबाय दानि मुगाया बुंनो थाङोब्ला गोदोनि बायदि नंलिया। गोदोथ' बेबायदि। नो गोबां बेबायदि सुबिदाफोर गैयामोन नाथाय। दानि मुग आरटिफिसियेल जुग ओ । बिगियान जुग गोबां बेबायदि। दिनो बायदि रोखोमनि। ओ मेसिन फोरफोरखोहाय। दिहुननाय जाबाय। आरो गासै खामानिफोरखौ। दानि मुगायाव सहस खालामनाय जाबाय आरोना। जेरै- बुंनो थाङोब ब्ला इन्टारनेट। ओ गोदोनि। गोदोनि जुगावहाय बेबायदि इन्टारनेट गैयामोन। नाथाय दानि मुग गाया इन्टारनेटनि मुगा। गोदो इन्टारनेट गैयै समाव बेबायदिनो गोबां ओ खस्थ'फोर जायोमोन । जेरै सोरखौबाफोर खबर ला नोब्ला बा रायज्लायनोबा ओ बेबादिनो लाइ जाम लिरना हरनो गोनां जायोमोन। आरो नाथाय दानि मुगायाव सोरखौबा माबाफोर खबर लानोबा जास्ट मोनसे कल हरबानो बा वट सेपफोरावहाय एस एम एस टेक्स हरबानो खबर लाहरनो हायो गोजान गोजानाव थाब्लाबो दाबसे हादरनिफ्राय गुबुन दाबसे हादराव बेबायदिनो ओ फननि थ्रुयैनो जानबुंनि थ्रुयैनो बेबायदि खबरफोरखौहाय लाहोन नो हायो आरो मोखांजों मोखां नायनानै रायज्लायलायनो होनबाबो बेनिबो सुबिदा दं । जेरै भिदिअ कल आरो बे ल' नङा नाथाय गोबां बेबायदिनो इन्टारनेटनि सुबिदाफोर दङ मुलाम्फाफोर दङ जेरै बुंनो थाङोब्ला गोदो मैगं थाइ गं नांगौब्लाबो जि जोम नांगौब्लाबो जोंहाय हाथायफोराव हाय बाजार फोराव थांनांगौ जायोमोन। अखा जा सान्दुं जा बायहैनो गोनां जायोमोन नाथाय दानि मु गायावहाय न'आव जिरायना नैनो इन्टारनेटावहाय मा नांगौ बेखौ ओ शपिं एप फोरावहाय अर्डार होब्लानो न'आवनो सफैजोबनाय बेबायदि सुबिदा जाबाय। आरो बेल' नङा नाथाय गुबुन फारसेथिं नायनो थाङोब्ला इन्टारनेटाव गोबां बेबायदि खहाबो लाबोदों। जेरै दानि मु गानि फरायसा बोराबाखथ गथ'फोरा बांसिन गावनि बेसथ बेसेन गोसा समखौहाय जानबुंआवहाय इन्टारनेट आव गेम गेलेनायफोरावहाय' हगारनायखौहाय नुनो मोनो। दों ओ जिस समावहाय गावनि बेसेन गोसा समखौ फरायनायाव होनांगौ। मोनसे मोजां खामानि सोलोंनायावहाय बाहायनांगौ बे समखौहाय बांसिन इन्टारनेटाव हगारनायखौ नुनो मोन मोनदों बे मोनसे इन्टारनेटनि गिदिर खहा होननानै बुंनो हायो आरो दानि उन मुगायाव बुंनो थाङोब्ला आबादनि बागै गै आबाद मावनायावबो दानि मुगायाव गोबां बेबायदि बिगियाना गोबां बेबायदि मेसिनफोरखौहाय दिहुनदों जेरै गोदोनि दिनावहाय माइ गायनोब्ला बेबायदि मानसिफोरखौ लानानै माइ गायनाय जायोमोन नाथ थाय दानि मु माइ गायनो थाखायबो मेसिन दङ, माइ हानो थाखायबो मेस सिन दङ माइखौ नानो थाखायबो मेसिन दङ नाथ थाय गोदोनि दिनाव बेबायदिनो मोसौज जोंनोहाय माइनानाय जायोमोन। मोन आरो सुबुंफोरानो बेफ बेबायदि माइ हायोमोन आरो माइ ओ बेखौ मा होनगोन माइखौहाय नानो थाखायबो सिगाङाव मोसौखौ बाहायनाय जायोमोन नाथाय दायो मेसिनजोंहाय नानाय जायो आरो बेेल' नङा गोदो हालेव- बो मोसौजोंनो हालेवनाय जायोमोन नाथाय दानि जुगाव थ मदार्न जुग नालाय ट्रेक्टर नङाबा बेबायदि पावार टेलारजोंहाय हालेवनायफोरखौ हाय जों बांसिन नुनो हायो आरोना आरो बिदिनो गोबां दंबावो जेरै दाना दानि जुगावहाय बांसिनानो बेबायदि कचिं फोर लायो अनलाइन कचिं जायो फराय-फरायसाफोराहाय अनलाइन कचिं लायो जेरावहाय नआव जिरायनानैनो बिसोरो गोबां बेबायदि ओ जि बुस्थुफोरखौहाय जि सोलोंनांगौखौहाय फरायसालियाव थानानै सोलोंनांगौ गोनां जायोमोन बे खौ नआव जिरायनानैनो इन्टारनेट नि थ्रुयैनो बेबायदि सोलोंनो हा यो आरो बेल नङा माबाफोर जुदि ओ सोरबा सासे मानसियाहाय ब अबेबा बुस्थुखौहाय जुदि बुजिनो थान मोनदोंब्ला बिदिनो हाख'वाखैब्ला बे खौ इन्टारनेटावनो खनसे सार्च खालामनानै बा गुगोल खालामनानै मोजाङै मिथिनो हायो इन्टारनेटआ बेफोर बाथ्राफोरखौहाय जोंनो गुवारै मोजाङै बेखेवनानै फोरमायनानै होयो आरो गोबां बेबायदि बिदिनो दंबावो जेरै ओ गोदोनि जुगावहाय लामाफोराहाय बेबायदि मोजां नङामोन हानि अन्थाइ हा खर हाला थानाय बेबायदि लामा मोन गामि गंखनफोराव। नाथाय दानि मुगा- याव लामाफोराबो मोजां जाबोदोंसै। हखाला माे रब न होननो मोन। गामि। दंखनफोरावबो। दाथ' बुंनो थाङोब्ला गामि मंखनावबो गोदोनि बायदि हानि न'फोरखौ बारा नुनो। थाङा। सपनाबो बेबायदि गाससिबो। जैनाबो पााखानि न'फोरखौहाय नुनो थाङो।
औ नंगौ नंगौ।
सोलायबोबाय सिगाङावहाय साइकेलजोंहाय स्कुलफोरावहाय थांनाय नुनो मोनोमोन। बांसिन मानसिफोरखौहाय। साइकेल सालायनाय नु। नुनो मोनोमोन नाथाय दानि मुगायाव बांसिनानो बेबायदि मटर गारि कारफोरखौहाय सालायनाय नुयो। ओ। बे गारि मथर कार सालायनायाबो मोनसे मदार्न जुगावहाय मोनसे खहा लाबोयो होननानै आं सानो। मानो बुङोब्ला। ओ बे बे फायनायनि गेजेरजोंहाय बिनि ओमफ्राय जि उखुन्दैफोर गयो बियो बारखौहाय गुबुंले खालामो आरो बे जों लोगोसे आबहावायाबो। गुबुंले जायो। जायनि जाहोनाव मानसि। नि बा। बेबायदि बेराम आजारफोरो सोमजिनो हायो आरोना जायनि थाखाय। सुबुं सासेया बेबायदि बे। माराव नाथाय।
औ। हेल' नोंथां।
टेक्टरिस मटर गारि बेफोरबायदि सालायनायजोंहाय जोंनि आबहावायाबो बेबायदि गुबुंले जालांदों। अ आंनो। थांनो बे समखौ होनाय जाबाय नों। थाङा माबाफोर गुवारै फोरमायबावनो हास्थायदों नामा बेनि बागै
औ बुंजागोन जोङो गु गोदो- गोदायनिदों दानिदों रुजुना नायोबा जों गोबां गोबां खौनो सोलायनाय नुबाय आरो खोनाबोबाय आरो जों गोदोनि खो नायोब ब्ला जोङो गोदोहाय जोंनि बर'फ्रा उम गामि गामि ओनसोलाव हाग्रा बंग्रादों सैसो बोनांनाय
औ
सोबोनांनायमोन आरो बिसोरहा स्कुल आरो कलेजफोर नुनो मोनामोन मानो होनोब्ला मानो होनोब्ला बे बोराय बुरै आबै आबौनि दिनाव
औ
बिफां सायहा सायाहाफोरावसो ग्लासफोरखौ लायो होननानै जों खोनानो मोनोमोन
औ नंगौ
जेराव आरो गुबुन गुबुन गुबुन दाबसेयाव थांनो गोनांब्लाबो जोङो आथिंदों एबा बे समाव साइकेलफोरबो नुनाय जायामोन सोरबा गोनांफ्रासो गंफा गंनै इदि थानायखौ जों ख खोनानो मोनो
औ
दानि जुगखो नायोब्ला गोदोनि दिननिजाय दा गोबांथार सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय नोंथांनि नोंथांनि बुंनाय आरो आंनो फोरमायनाय गासिबो रावा सैथो आरो नोंथारगौ मानो होनोब्ला जों गोदोनि खो नायोब्ला जों नुनो मोनोदि गासै बिथिङावनो खामानि मावनायफ्राव आइथिंजों नोङाब्लानो जायामोन आरो जों मोजां गियान सोलोंनोब्लाबो मोजां कलेज आरो स्कुलफोर नु नुनाय जायामोन जो ओं आरो जों दानि जुगखो नायोब्ला इन्टारनेटनि जि सोलायनाय लाबोबाय बे लाबोनायानो जोंखौ जोंनि न'खरफोरखौ जौगाहोदों होननाबो आं सानो आरो बे फोरदोंनो जोंनि बर' समा साव आरो बर' हमाजफ्राव गोबां सालायनायखौ लाबोबाय । मानो? मानो होनोब्ला जोंनि जायगा आरो गामिफ्रा गोदो हाग्रा बंग्राजों हाग्रा बंग्राजों जों गामिफोर खौ नुनो मोनोमोन आरो साखोन सिख खोन जों नुनो मो नुनाय जायामोन आरो बे जोंनि बुंनाय राव नङा । आबौ आबैमोननि खोन्थानाय बे राव आरो सल' बाथा बायदि जानानै थाबाय होननानै आं स सानो
नंगौ ।
दे नोंथाङाबो एसे बुंबावनोबा ।
ओ नोंथां बुंनाय गासैबो खोथ था फोरा थार आरो सैथो आंखौ बेबायदिनो आबै आबौ आजै आजौनिफ्राय खोनाबोदों सिगाङोहाय बेबायदि गैयामोन ओ थाबायनानैनो थां थांङोमोन मथर साइकेल गैया बेबायदि दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जागायाव थांनो थाखाय आरो गोदो गोदाय बेबायदि कारेन्टनिबो सुबिदा गैया मोन ओ लेखा फरायनो ब्ला बे ओ ममावहाय बाथि सावनानै बेबायदि लेखा योमोन नाथाय दानि मुगायावहाय गोबां गोबां बेबायदि सुबिदाफोर जाबाय आरो ना जेरै दाथ' दानि मुगानि थ'फोरा मोजाङै लाइटआव फरायनो मोनो। फेन लानो मोनो जो जो गासैबो सुबिदा खौ लानानै बेबायदि फरायनो मोनो नाथ थाय गोदो ओ बेबायदिस सुबिदाफोर गैयामोन बिफ फां सायाफोरावहाय ज जिरायनानै फरायोमोन। आरो गरम बोथोराव थ' बिफां सायायानो थान्दा होखायोमोन नाला नाय दा दाथ' आरो दानि बे गोदान मुगायावहाय गासैबो फेन एस सिजोंहाय सोलिनाय गो गोबां बेबायदिनो गोदान मुगायाव अ गोबां बिदि सुबिदाफोर गोब सुबिदाफोर जाबाय आरो उयनि इयुनावबो बेबायदि गोबां मोजां मोजां सुबिदाफोर जाबावगोन होननानै आं सानो।
औ औ नंगौ नंगौ।
औ ओ बिदि ब्ला दा जोङो जोंनि बेस सावरायनायखिनिखौ बेसेयावनो दोन्थ'नोसै। खोमा ओ जोंना समाबो ज जाफैबाय ओ नोंथांजों बिनि बागैस सावरायनानै गोजोननाय थाबाय।
औ गोजोननाय थाबाय नों थां दे धयन्बाद